औ नोंथां खोनादों ना? औ ओ बिदिब्ला नोंथां नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव आं आखायाव लादोंमोन नोंथां नोंथाङा सम दिहुनला सावरायनो हागोन ना? हेल्लो नोंथां अ नोंथांनि ओ माथोखौ खोनानायाव एसे प्रब्लेम मोनदों
आदसा औ आं खोनागासिनो नोंथां
औ आयदाया जादों ओ ना फिसिनाय आयदा जोंनि जा गामि ओनसोलाव जेरै जों माबायदि आदबै ना फिसियो आरो नानि सायाव माबायदि सिउखौ खुंनानै थायो बेफोरखौ नोंथांजों आं बाथ्राखौ सेयार खालामलायनो सानदों नोंथां अ बिदिबा आं जागायग्रोनोसै नोंथां जिहेथु अ जेहुत जोंनि ओनसोल बेफोरबायदि ओनसोल गामि ओनसोलफोराव ओ हाखर बा फ-फुख्रि गंफ्रोमबो न'खरावनो थाब जायफोरा न'खराव फुख्रि जावनानै दोनो कि ओ किसुवा ओ गारि फोरजों जावो आरो खदालजोंनो न'खराव जावना दोनो आरो बेफोर जावना खि हाखराव दै जागोन अब्ला बेयाव ना फिनाय जायो खराव ना गोरलै गोरलै मोजां मोजां बेलेग निफ्राय बायनानै लाना फैनानै बेफोरखौ ना हें गारनायखौ नुनो मोनो आरो ना हें गारनानै जोङो जाहाथे नाया गदोर जाब्ला जों न'आवबो जानो हा आरो बेफोर नाखौ जों बेफार फालांगि बेयावबो बायना हाबाइ बेफार फालांगि खालामना बेफोर नाखौ जों फायखारिफोरनो जेरै जोङो बा किल' जोङो पामप्लेट आरि नाफोरखौ जों जेरै किल' देरस' बा दुइस'आव हैबा बिसोरो फायकारिफोरा लाखिनानै जायफोर बिबावो बेसो बिसोरो थामजौ थामजौ बाजि ओरै गाहामबो ला ना हायोना बेफोरनि औ बेफोरबायदि मुलाम्फा फा जानाय खामानि मावनो हायो होननानैसो बेयावबो आरो नाखौ जों बेफा बेफार फालांगि खालामनानै नि नांगौ जा स बेसाद बा सि जोम बायनाय बायदिसिना इनाल' न'खर सालायनायाव गोनांथि जानायदां खौ सुफुंनो हायो।
औ औ नंगौ औ नंगौ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा जेब्ला ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो नाफोरखौ माबायदि फिसिनाय जायो? आरो माबायदि बि नाफोरनि सायाव सोनारनानै थायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनाय आं दसे उनाव नोंथांनो आंनि खोथाखौ आरो फोरमायबाव नो दोङो एसे, एसे सुंथाब समाय बुं नोंथां दे
औ औ ओं औ ओ जोंनिथिंजायबो ओरैहाय जोंनिथिंजायबो बिदिनो फिसियो आरोखि नाफोरखौ। ओ खोना खोनादोंना नोंथां औ बिदिनो औ सोरबा जेसिबिजों जावबाय फख्रि सोरबा ओरै नो न'आव नो फिसा ओरैनो खदालजों जावना लाबाय बेफोरबायदिनो फिसिनाय जायो आरोखि जेरै नानि औ ना फिनाय ना फिसिनायखौ खायसे खायसे ओरैनो न'आव जानोल' फिसिनाय जायो ओ नाथाय आ नाथ थाय दानि दानि समाव बांसिनानो बेखौ ओ कमारसियेल खालामनायनि थाखाय फिसिनाय जायो आरोखि औ औ जेरै नानि बेलायाव जेरै नुनो मोनो जेरै सिफ फुथि ना ना खमन खार बिदिनो ना रौ खौबो फिसिनाय नुनो मोनसै आरोखि लोगोसे लोगोसे सोरबा सोरबा ओरैनो न' जानो फिनायनि माथ दाव जेरै फिसा हाखर जावनानै जेरै ना माग गुर ना सिंगि बेफोरखौबो फिसिनाय नुनो मोनसै आरोखि खि ना ओ बेफोरजोंनो जेब्ला नाया देरो अब्ला बे बेफोरखौनो जेरैहाय ना मागुरिनि दाम ना मागुरनि दामा जेरै जोंनि दानि समाव जोंनि ओरै ओरैनो बाजाराव सातस' थाखा केजि गाहाम जायो। औ औ लोगोसे ना सिफटिनि दामाबो लोगो बिदिनो आरायस' थाखा केजि दुइस' साइथ थाखा केजि बिदि जायो आरोखि बेफोरजोंनो जिउ बेफोरखौनो माने फिनानै बेफोरखौनो फाननानै जोंनि ओनसोलाव बिराद जोंनि बर' सुबुङा जिउ खुंनानै दं आरोखि नोंथां लोगोसे औ लोगोसे फुख्रि आरो जाम्फैनि अनगायैबो दानि जुगाव मोनसे साइ फिक आदबजों ना फिसिनाय नुनो मोनो बेनो जाहैबाय बाय'फ्लक बायफ्लक मोनसे आदब दं जेरै प्लास बायदि मोनसे माबा दं आरोखि बेफोराव फिसिनाय नुनो मोनो आरोखि मानिे जायना फुख्रि गैया जायना हा गैया एसेल' हा दं नैबेफोर नैबेफोरो मे बिसोरबाददि मानसिया नैबे बाय'फ्लक आदबजों ना फिसिनो हायो आरोखि नोंथां।
औ नंगौ।
औ नंगौ नोंथां दा नोंथाङा औ औ।
औ आं दा आं फोरमायलांनोसै जों आं बा जाखिनि फोरमायनो हायो ना फिनाय आदब बा जों ना फिसिनाय आयदानि सायाव सावरायदोंमोन ना नोंथां जों आं नुबोदोंदि जोंनि नैबे गामिफोरनि हा नखर हालाफ्राव माबाय बिदि ना फिसियो जों जेब्ला नाखौदि गुबुननिफ्राय बायनानै निजिनि हाखराव हेंगारना फायो अब्ला जो जों गोबां जोथोन लानांगौ जायो मानो होनोब्ला जों बे नाथ खौ मोजाङै जोथोन लायाब्ला बा अ बार बायदिसिना अखा हाब बाला दं अ हाखरफोरा दै बाना जालांबा नाफोरा बा नाफोरा खारज गिनांगौ बेफोरखौ खौ जोङो मोजाङै थाल लानांगौ आरो बेफोरनि थाखाय जोङो गावनि हाखरखौ मोजाङै ओ फार खोनांगौ आरो दैबाना जाबोला मुस्रि सुस्रि होथेनानै जोङो दैखौ हेंगार हरनांगौ जाहाथे मुस्रि होथेबा नाया हाबलांफानो हाया आरो ना फिसिनायजों लोगोसे जों गारबो होनांगौ जायो जों जायखौ जों आदार होयो ओंखामबो बायदिसिनाफोरखौबो होजायो गुन्दैफोर खौबो होजायो आरो नानि आदार जों बाजाराव बायनाबो मोनो बायदिसिना दखानफ्राव बेफोरखौ जोङो लाबोनानै जोङो सम सम ओ सारना होनांगौ आरो नाफ्रा बायदिसिना बेमार आजारनि थाखाय बारग'नो थाखाय हाखरखौ साफा खालामनांगौ आरो बेनिफ्राय ना मोजां आ नाफ्रा बेमार जायो बायदिसिना मुलि मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां अ बेफोरबायदि ओ मुलिफोरखौ लाबनानै ओ हाखरफ्रा हालाफ्राव ओ मोजाङै सारनानै मोजाङै हाखरफ्राव होनांगौ अब्ला नाफोरा मोजाङै थायो बेमार आजारनिफ्राय बारगयो आरो देरो सापर बायदिफोरखौ जोङो हाखरफ्राव ओ हाखरफ्राव सम सम होबाय थानांगौ नाया जाहाथे आदार मोनजानानै ओ थाबैनो देरो मोजाङै जायो आरो बेफोरबायदि नाफोरखौ जोङो फिसिनायाव ओ फिसा बाराय होनानै ओ बिसोरनि ना पुवानखौ जायखौ ना पुवान जेनेबा सें ना बायदिसिनाफ्रा गोरि नाफ्रा गोबां पुवाना गोबां फिसा ना एंगारो फिसा जायो बेफोरबायदि फिसाखौ जोङो मोजाङै हाखराव दोननांगौ बेफोर ओ बिदै जानाय नाफोरखौ बायदिसिनाफोरखौ हमनानै फाननाङा दिनै मानो होनोब्ला हाखर मोनसेयाव जों बेफोरबायदि फिसा जानाय जानो ला नाखौ दोनबाय थायोब्ला फिसा जानानै जोंनि हाखराव था हाखर फुख्रिफोराव नाफोरा बारायलांबाय थायो जाहा दे आरो जों बोसोराव जों नाफोरखौ बोस्रांनांगौ ओ मानो होनोब्ला जाबोर जुथर हाखरफोराव थानायफ्राबो सायफायो आरो जों नाफोरखौ मोननाय मोनो बो मो नाफोरखौ जों मोननायफोरखौ ओ हाथाय बाजारफ्राव लांनानै फानहैनोबो हायो आरो नखरफ्रावबो जानोबो हायो बिदिनो जों खायफा खायफा नुयोदि जेब्ला जों हाखराव फुख्रियाव ना थायो ना हेंगारनानै जेब्ला जों सानो सम जायो खिसुवा नेटफोरजों बोयो आरो खिसुवा ओ जे ना सारग्रा जे फोरजों सारनाय नुनो मोनो आरो किसुखौथ' मिसि जोंना हाखरनि दैखौ सारजुबनाय नुयो ओम आरो सारजुबनानै नाफोरखौ हमनानै बेफार फालांगि खाआमनानै फैसा मोनो। आरो जा फैसा मोनो एसे फैसाजों आरोबाव ना बायनानै हाखराव फुख्रियाव दै जाबोल ना हेंगारनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? आरो नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो गोबां आयद' दबजों ना फुख्रि ना हेंगारनाय नुनो मोनो किसुफोरखौथ' आरो टाउन सोहोरनि बुङोब्ला थाङोब्लाथ' नाफोरखौ ओ हाखर फुख्रिफोरखौनो प्लास्टार स्मित इथा बालाजों ओ ओम बानाय नाय नुयो आरो इ बेफोर दै गोजोङाव ओ नाफोरखौ एंगारो आरो नाफोरखौ एंगारनो थाखाय जोंनि गामिफोरनिबायसि फुख्रि जाया नालाय हाब्रु बायदिसि ना गैया बेनिखायनो बेफोरो आदार होबाय थानांगौ जायो। फुख्रिफोरनिफ्राय बायदिसिना ओ मा मोनजानाय ओ नाफोरा आदार मोनजायो जे हाब्रु बालाफोरनिफ्राय बुथुमना बिदि मोनजाया नालाय बेफोराव आदार होबाय थानांगौ। जायो आरो नोंथां बेनिफ्राय जाखिनि जों बोसोरावनो गोबां लाब खालामनो हायो नाजोंनो गोबां रोखोमनि ना हेंगारनानै जों नानि फिसाफोरा बारायलांबाय थायो नाफोरा देरो। आरो बेफोरखौ किसुफोरखौ केिजि अजन फानो किसु खौ आसगाबो फाननाय जायो जेरै जों दा बायदि सेंनाफोरखौनो किल' थिनस' गाहामाव फानो बेफोरबायदिनो जोङो सेंनाफोरखौथ' हाग्राफोरनि फेलाब नानै हाग्रानि दंग' बायदिसिनानिफ्राय लाबोना जों न' ओ फिसिनाय फुख्रियाव हेंगारहैना दोननो हायो नङा होमबा नोंथां? औ बेनिफ्राय आरो नोंथां जों गोबां ओ हाखर बिदिनो दंग'फोरावबो मोननाय नाफोरखौ जों थोंजोङै लाबोनानै निजिनि हाखर फुख्रि जावनायाव जों हेंगार फैनो हायो किसुआ दंग'फोरावबो नाफोरखौ किसु दंग' गोदोरफ्रावबो निजिनि आबाद फोथारनि दंग' नाफोरखौबो हेंगारना था दोननायखौ नुनो मोनो आरो मोनसे फुख्रियाव ओ गोबां रोखोमनि नाबो थायो मोनसेल' नाखौ हेंगारनाय जाया आरो जोंनि ओनसोलाव बिदिब्ला नों नोंथां समाबो जाबाय नोंथाङा आंजों रायलायनो थाखाय गोजोन्थों नोंथां औ दे नोंथां।